नोंथां खुलुमबाय। खोनादोंना नोंथाङा? हेल' हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां?
हेल' हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
जाबाय दा औ औ खोनादों खोनादों खोनाबाय खोनाबाय।
अ अ ओ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो नै दं।
अ अ आङो आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन आरो सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन हागोन हागोन हागोन।
अ दा नोंसोरनि ओनसोलथिंजाय माबायदि मा मा मानि आबाद मावनाय जायो माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दा।
हागोन
अ गोबांसिनै मानि आबाद मावनाय जायो?
जोंनावथ' बे दाथ' माइ
औ औ औ नंगौ औ बिदिब्ला बै माव माइखौ माबायदि मा मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन। हागोन दाथ' ओ जोंनाव दा दैज्लां सफैबाय नालाय गासैबो माने माइ आबादखौनो मावनो थियारि जानानै दङ।
औ नंगौ।
औ बेनि उनाव दा ओ खोथिया खोथिया फोखांबाय खोथिया फोनानै दा खोथियाफोरा एसे ओ जौबोगासिनो दङ ओमफ्राय दा बिदि औ ओमफ्राय फोथारफोरखौ माने खारायनानै सोरबा सोरबा खारायनानै दोनबाय आरो माइ गायनो थाखाय खारायना दोनग्रोबाय ओ आलि आलि जावबाय आलिखौ खोबाय बिनि उनाव ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा खारायबाय ओमफ्राय खामारबो होबाय। ओ गायनाय फुनायनि माबाया सोलिगासिनो दङ आरो। औ ओमफ्राय नोंथां? नोंथांनिसिम नोंथांमोननि गा नोंथांमोननियाबो। माबा दा लार
दासानदि औ औ नंगौ ओ जोंनि थिंजायबो माइ आबादखौनो गोबांसिनै मावनाय नुनो मोननाय जायो आरो। अ' दा बे आबाद खौ माइखौ माबायदि मा मावनाय जायो आं नोंथांनिसिम नोंथांजों एसे सावरायनोसै आरो एसे फोरमायनोसै औ आंबो गोबांसिन मि थियारो थेवब्लाबो मिथिगौ बेखौ फोरमायनोसै दाय गिबि गिबियावनो ओ माइखौ गायनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ खोथियाखौ फोग्रोना लानांगौ न। बिदिब्ला जों बै खो खोथियाखौ मा बायदि मा फैयो बेखौ एसे फोरमायनोसै आरो। गिबि गिबियावनो जोङो माइ बि थानजेदा जा दं बे थ'जोङो दा बाजार। फोरनिफ्रायबो बायना लाबो बा न'खरावबो दोनखायो आरो जों भिदाननि थाखाय। बैखौ जोङो उम औ फाथोनि बस्थायाव सोनानै ओ खाथेनानै दैखरफोराव गारना दोननाय जायो आरो-' सानथाम सानब्रैनि थाखाय जाहाथे बै सोमना दोननाय माइखौ जोङो सानथाम सानब्रैनि उनाव दैखाङो दैखांनानै एसे लांदां जायगा जार जेराव बार एसे नाङो बेयाव। जोङो दख'ना। दोननाय जायो आरो बै माइ खौ जोङो थास बिलाइ आरि जों खोबना दोनो आरो जोङो। बिबायदि। खोबना दोनोबोला बेयाव गाजा अरो आरो गोलाव जायो गाजाया। थाबनो अब्लानिया औ। बेनि उनाव लखबनानै बेबायदि फेेनस्राना दोनोब्ला दै। फोर रानो आरो औ बेबायदिनो जोङो
बेसेबां बेसेबां गोबाव दोनो बिदि बे हायाव माबाखौ माइज्लिखौ दैनिफ्राय थिखोना दोननाया बेसेबा बे बेसेबां गोबाव दोनो बेखौ।
औ बेखौ ओ माने ओ गाजाया जुदि दैयाव सोमनायावनो एसे गोलाव जाखायो अब्लानिया जों ओ बारा गोबाव दोननाङा आरो। सानसेफोर बा दोनजायो। बा सानसे नङाब्लाबो जों बेला मोनसेसिमफोर दोननानैबो ओ फोनाय जायो आरो। बियो गाव गावनि सायाव। सो आरो सोरबा सोरबियाहाय ओ गोलाव जायाब्लाबो गाजाया फोना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेबायदियैनो जोङो बै ओ माइ जा सोमना दोनो बेखौ जोङो ओ दुब्लियाव दुब्लिखौ जों मोजाङै ओ हाब बानायना लायो एवना‌ लागो ग्रोयो आरो ओ बा आलि। दानो बेयाव आलि खोयो। आरो आथिखालाथ मो सौफोरजों जों एवनायखौ नुखाया नालाय ट्रेक्टरजोंनो एवखायो। बेबायदि ट्रेक्टर जों दुुब्लि खुब फोमोनना लायो आरो। लानानै जा ओ माइ दंमोन बेखौ गाजाअरनाय माइखौ लाना थाङो थांनानै जोङो ओ खिरखा बा ओ मोनसे आगजुफोराव लानानै ओ आखाइजों मुथा मुथा लाना सारना होनाय जायो आरो बै दुब्लियाव बेखौनो खो खोथिया फोनाय होननानै बुङो आरो। ओ बिनिफ्राय। बेयाव आथिखालाव गोबां सिनखौनो हासार आरिबो होनाय नुनो मोनो आरो। हासारफोर होयोब्ला जौवौ बा देरो होननानै बुङो आरो। औ बेबायदिनो खोथियाखौ बोखांनानै जोंनो नांगौ रोखोम। ओ मास मोनसे दान मोनसे बा बेनि एसे बाराबो नांनो हागौ। बिनि उनाव बियो गायनो था खायो जायो आरो गायनो हानाय जायो। बेनि उनाव जों जेराव गाय गोन बै दुब्लिखौ एवना लायो ओ आलि दानो बेयाव आलि खोयो। बेबायदि गोबां। औ खामानि दं आरो। ओ माइनि आबाद मावब्लाबो बिदिनो जोङो गिबि गिबियाव खामार होग्रोना लायो। बै दुबलिखौ। अब्लानि हाग्राफोरा। सेवोब्ला। बिनि उनाव आरो सानसे थानानै। एवना फोमोननानै। गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। अ अ नोंथांमोननिथिं जाय माबायदि मा खोथिया फोनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ खोथिया फोनाया जोंनाबो नोंथांमोननि बायदियानो। ओ समान आरो औ बिदिनो जोंनियाबो बि। बेे। ओ माइज्लिखौबो बिदिनो नोंसोर। नि बायदिनो जोंनाबो। माने सोरनाबा न'आव थाखायो सोरहाबा। सोरबा फ्राय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो बिदि बाजारनिफ्राय। ओमफ्राय जोंनाव दा माने खदन होनाय होननाय मोनसे बुस्थु। दङ खोथिया जायफोरखौ माने बाजारनि। फाय बायनानै पेकेट। मोनो बेखौ लाबोनानै फैयो आरो।
थ' गोबां गोदान गो दान ओ जाथनि माइ औ औ नङा माइ फोराबो
जाय औ औ गोदान गोदान औ औ ओ नोंथांमोननिथिंजायै मा मा मा मा माने मा मा रोखोमनि ओ माने आबाद गायो माइ मा मा माइ माने ओ ओ माइआथ' आलदा आलदा नाम दङ
औ आगोलोथ' जोङो गोबांसिनोयै औ आगोलोव जों गोबां सिनाययो रनजित ओ जोसा माइब्रा ओ बेनिफ्राय मा मा दङमोन बेफोरखौ गायनाय नुयोमोन आरो नाथाय आ थिखाल गोदां गोबां गोबां रो गोदान गोदान रोखोमनि नि माइ फैदों बेफोरखौ गायनाय नुनो मोनो आरो जेरै रन्जना बंग नु दं आरो गोदान गोदान दं
औ सोनावबो बे औ जोंनावबो बिदिनो गायो ओमफाय जोंनाव दा ओ मेगा होननायबो मोनसे फैदों गोदान ओमफफ्राय पान्जाब जोसा ओमफ्राय बिदिनो दावथु जोसा होननायबो दङ माइब्रा गायो ओमफ्राय माइ गोसो माइ गोसोम गायो औ ओमफाय नोंथांमोननि ओ जायगायाव बे दा दे ओ माने बेखौ मेसें बोथोरावनो गाय गायग्रा माइ जेरै एरि माइ बेफोरखौ गाया नामा?
अ बेफोरखौबो जोङो ओ गायनाय नुयो थेवब्लाबो गो खम आरो जोंनिथिंजाय ओ बे बारा गायनाय जाया आरो दैलांवनो जोङो माइखौ गोबां जेनि गायो बेनि उनाव मेसें बोथोराव जोङो जेरै ओ बे सर खानला सबाय आरि बेखौ फोनाय नुनै मोनो आरो बेफोरखौ मावनाय नुयो उम
उम उम
माइ आबादखौ जों दैलांवानो बांसिन मावो आरो मेसेङाव मावनो गोनांब्ला बेयाव खरसाया एसे गोबां नांगौ दै आरि होनो गोनां जायो आरो
औ एसे ओ फैसा फैसानि बेसेना बाङो आरो बो जेरै दै जागाय दै जगायनांगोन नोङो दैनि ओ फोथाराव ओ बिदि लङाफोर गैयाबा जाम्फैफोर गैयाबा नोङो ओ दानि मेसिन थेसिन होनानै ओ गाय गायनांगौ जायो आरो ओ माने गोबां गोबां खरसा
औ खरसा आरि दं आरो ओ औ बिब्दियैनो जोङो आथिखालाव माइफोरावबो गोबां रासायनारि मुलि आरि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांमोननिथिं बाहायोना बाहाया?
औ जोंनाव जोंनावबो बाहायो ओ नाथाय जेराव जि हायाव माने जेरै दहा माने गो थहाब फोराव जेराव हासार दङ बेफोराव बिदि रासायनारि हासारफोरखौ बांद्राय बाहायनाय जाया नाथाय बे बोरि गोजौ जेराव दैफोरा थाया हास्राव हा बायदि बिदि बिदि रोखोमनि हा फोराव माने हासारखौ होनायखौ
नुनो मोनो आरो नंगौ नोंथां नंगौ बिब्दिनो दैज्लां बोथोराव जोङो माइनि अनगायैबो जेरै मैगं थाइगं फथल आरि लेस्रा जिंखा आरिफोरखौबो गायनाय नुनो मोननाय जायो आरो।
मोन औ औ औ
गायोना गाया
जोंनिथिंजायबो ओ गायो ओ जोन थिंजायबो बे ओ पटल ओम बे मैथा सिख्ला ओमफ्राय सबाय सबाय बिमा सबायबिमा थाइबें बिदिफोरखौ गायो जोंनाव
औ बेफोरखौ माबायदि मा मा मैगंखौ माबायदि गायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ बिदिनो ओ जेरै जों दा बे ओ सबाय बिमाफोरखौ गायोबा जिखुनु माने ओ ओ मैगं मैगंखौ गायोबा माने दैज्लांनि मैगंखौ गायोबा जोंनाव बिदिनो न'खराव सोरनावबा सोरनावबा थाखायो। जोलैया बेगरा थाखायो ओ गैयाबाथाय बेखौ बायनानै लाबोयो बायनानै लाबोनानै जास बे ओ बे हौ हाफोरखौ एसे जावग्लिबाय। दानाथ' माने गोदोनि बायदि दि मोसौ गैला नालाय बांस नानो सोरबा सोरबा जावफ्लेयो आरो बारि एसे दखरसेफोराव ओं फाय जाव फ्लेनानै बिदिनो बेगरखौ बाजारनिफ्राय सोरनावबा गैयाबाथाय बाजारनिफाय बायनानै लाबोबाय। ओमफाय गायबाय गायनायाव ओनफाय जुदि गायनानै ओमफाय जोंना एसे ओ आलि बायदि फिसा फिसा होयो आरो साइद साइदआव एसे गोथौ गोथौ। नङा माने इखो हाखौ एसे थिखोनानै बे आलि बायदि बानायना होयो बेयाव ओमफाय गायना गायबाय जेरै गायबाय गायो बा माने बे आं बेखौ माबा मोननि माबानि बेलायाव होनदों आरो जेरै दा ओ बे थाइबें आरो सबाइ बिमा फोरनि बे बेलायाव होनदों औ ओमफाय बे जेब्ला बेयो बे
औ नोंथां जोंनिया समाबो जोबबांनानै थांबाय बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै गोबां बाथ्रा मोन्थिनो मोनबाय दोनथनो'
औ दे औ औ ओ ओं